औ नोंथां
उम दा आङो सोलोंथाइनि बागै नोंथांमोन एसे सोंहरनो सानदों आरो ना टपिकआ जाबाय सोलोंथाइनि बागै दानोंथाङा मा बुंनो सानो सोलोंथाइनि बागै
आंथ' दा सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि होनना सानो आरो मानोना जोंना आथिखालाव गासैयावबो जोंना सोलोंथाइनि जोबोद गोनां जों जे खामानि मावा मानो बेयावनो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां जायो
औ
जायखि जाया मोनसे खामानि मावनोबाबो जोंनो आथिखालाव सोलोंथाइनि जोबोर गोनां आरो।
आरो आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ लानानैनो गावनि जिउखौबो मोजाङै दालांनो हायो होनना आं सानो आरो।
औ।
दा नोंथांनियाव सोलोंथाइनि बागै गोबाव रोंगौथि दोङ नामा?
आथ' दा सोलोंथाइ लानाय हिसाबै एफा एनै दङ आरोना।
औ।
थ' सोलोंथाइया जोंनि माने जिउआव गोबां गोनांथि।
औ।
जों गुबुन जायगाफोराव थांनो थांनोबाबो सोंलो नि गोनांथि जायो। ओमफ्राय जों सोलोंथाइ जुदि लानो हायोब्ला माने जोंखौ रावबो नाख्रेबनो हानाय नङा आरोना।
औ।
बेनो आरो सोलोंथाइनि आरो नोंथाङा सोलोंथाइनि थांखि गुबै थांखिखौ मा होननो सानो
दाथ' आङो सोलोंथाइनि गुबै थांखिखौ। आंनि बादिब्ला आङो सानो आरो बियो जोंनि जिउखौ इयुनाव मोजां खालामनानै होनाय जोंखौ जेखौ मोजाङै दैदेनलांनो नाजानाय होनना आं सानो आरो सोलोंथाइखौ
औ।
आरो जोंनो गियान होनाय। गेदेरफोरखौ मान होनो फोरोंनाय आं बेफोरखौनो सोलोंथाइनि थांखि होनना सानो आरो।
दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गुन मोननो हायो नंङा।
औ।
दा। बेनो आरो सोलोंथाइनि मेइन गुदि थांखिया बेनो आं गुन मोननो हायो आंनि बादिब्ला आरो सोलोंथाइनि गुबै थांखिया बेनो आंनि बायदिब्ला
औ।
दा नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै माबायदि माने मा मोनदों नोंथाङा
आंथ' दा सोलोंथाइ लानानै गोबां हेफाजाब मोनदों सोलोंथाइनिफ्राय। आङो दा सोलोंथाइ लानानै गेदेरफोरखौबो मानो होननो रोंदों। सोलोंथाइ लानानै गुबुनफोरखौ माबोरै सनमान होनांगौ बेफोरखौ गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हादों आरो।
औ।
आरो आंखौ सोलोंथाइ गोबां हेफाजाब होदों आरो आंनि। जिउआव आङो माबा मोनसे खामानि मावनो थांबाय आं हाथायफोराव थांब्लाबो आंनो मुवा बेसाद बायनायाव आंनो गोबां सोलोंथाइ हेफाजाब होदों आरो।
बेसादनि बेसादनि जा डेट बेफोरखौ नायनायाव। आरो बेफोरनि बेसेनखौ थिरांथा खालामनायाव। गोबां हेफाजाब होदों नोंथांनि जिउआव सोलोंथाया माबोरै नोंखौ नोंथांखौ हेफाजाब होदों नोंथांनो फोरमायनो हागोन नामा।
थ' सोलोंथाइ लानानै ओ न'खराव सोरबाफोर जुदि दावराव खालामोब्ला
औ।
दा बेफोरफोरखौ जोङो माबानो हायो माने दबथायनो हायो आरो।
औ औ।
न'खरखौ एसे मोजाङै लाखिनो हायो
औ।
बेनो आरो।
औ आथिखालाव जोंना गोबां सोलोंथाइनि गोनां जायो आरो सोलोंथाइ गैयाबा जोंना जों हमदांसरनोबो हाया माबारै मा खालामनांगौ बिदिनो आं सानो आरो।
अ।
जोंना आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोजाङै आबादबो मावनो हाया। जोङो मुलिफोरखौबो मा समाव होनांगौ जों बेफोरनिबो रोंगौथि गैया जायो होनना आं सानो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
दा नोंथाङा माने सोलोंथाइ लानानै
औ
गुन मोननो हादोंना?
औ आत दा सोलोंथाइ थानानै गोबां गुन मोननो हादों आरो दा सम जों दाबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों दाबो गुनफोरखौ जों बारायगासिनो दङ
औ
आरो आंनिफ्राय आं सानो आरो सोलोंथाइया जोंना ओस जिउ जोबजासेयालागै जोंना सोलोंथाइया जों गुनफोरखौ मोनबाय थायो होनना आं सानो आरो सोलोंथाइनिफ्राय जों सानफ्रोमबो गोदान गोदान गुन मोनबाय थायो गोदान गोदान गियान मोनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों
दाथ' सोलोंथाइनि बागै आं सोलोंथाइ लानानै बेफोरखोनो माने मोनदों आरोना गुणफोरखौहाय
औ
अ न'खरखौहाय मोजाङै जो मो जो सोरबाफोर जुदि दावराव खालामबा जों दबथायनो हायो समाजफोरखो जोङो दबथायनो हायो
औ
गा इदिनो जोङो माने सोलोंथाइ लानानै गुण आरजिनानै सु गोदोरफोरखौ माने मान होनांगो बेफोरखौ मोनथिनो हादों आरो आङो बिफोर नो आरो
आंबो दासो सोंथाइनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनो हादों आरो न'खर न'खरफोरखौ माबोरै अनज्लायलायनानै ओ जौगाहोनो हायो न'खरखौ माबोरै मोजाङै दानो हायो बेफोरखौबो आं सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हादों आरो
औ दा सोलोंथाइनि बागै आङो नोंनाव एसे सोंहरनाय जाबाय आरो मा रोंगौथि दं
आंनावबोथ' सोलोंथाइ बागै एफाग्राब रोंगौथि गैजोबा आरो
औ
मानोना जोंबो सानफ्रोमबो सोलोंथाइखौनो लाबाय थानाय जायो।
औ दा सोलों सोलोंथाइया एसेबां गोनांथि जोंनि जिउआवना
औ
जोबोर गोनांथि जोंनि जिउआव
औ जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि
जों गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि दं
औ
दा नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै ओ जेनेबा मा खालामनो सानदों जेनेबा जोंनि नोंहा जिउआव मा खालाम सानो नोंथाङा?
आंथ' दा आंबो सोलोंथाइनि सोलोंथाइसो आंबो लाबो थादों आरोना दा जिउआव आंनाबो एसेग्राब माने थिरां थिरांथा गैया आरो आं सोलोंथाइ लानानै बेफोरबायदि मावथारगोन आंनिया बेफोरबायदि दा थिरांथा गैथ'वा थेवब्लाबो आंनिफ्राय आं गोसोनिफ्राय आं दा सानो आरो आङो सोलोंथाइ लालांबाय थानायाव जा लामा मोनो जिउ लामानि बेफोरखौ आं मावलांनो सानगोन आरो। माबा मोनसे साख्रिफोरनि जुदि खाबुफोर फैयोब्ला आं सोलोंथाइ लालांबाय था थानायनि गेजेरजों आं साख्रिफोरनिबो माने एप्लाइ खालामलांगोन ओरैनो आं सानदों आरो
औ
नोंथांनाव बेफोरबायदि थांखि दंखायो नामा जे नोंथाङा सोंथाइ ला ओरै मावहैगोन ओरै होननानै
दाथ' थांखियालाय आंना बेनो सोलोंथाइखौ लानानै जों गुन बुथुमनाय
औ औ
आखल सोलोंनो लानाय
औ
आरो बिदिनो लोगोसे नंगौ आंबो मोनसे इन्टारभिउ फैयोब्ला आंबो होगोन। होआ नङा होगोन। ओ आखलखौ बुथुमना ला-ना- लानायजों लोगोसे आंबो बेफोराददिनो साख्रि एलफे एप्लाइ खालामगोन आंबो बेना आरो आंनि साननाया दा थांखिया।
औ आंनाबो बिदिनो आरो
दा नोंथाङा सोलोंथाइ माने सोलोंथाइखौ उन्दैयाव माने गोनांथिना सानखायोमोन नामा?
आंथ' सोलोंथाइखौ जा आं एल पि स्कुलाव फरायोमोन अब्लानि समायावथ' आङो सोलोंथाइखौ एफाग्राब गोनां सानामोन आरो
आङो जेबोब्ला सोलोंथाइ आंनाव जौगाबोयो। अब्लानि आङो एसेसे मोनदांनो मोन्दों आरो जि सोलों जोंनि सोरगिदिं जिउआव गोबां हेफाजाब होयो। जोंनो गोबां थुलुंगाबो होयो जोंनो गियान आरजिनायाव
औ
आं बिदि होननानै ओ लासै लासैनो आङो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ हमदांनो हादों आरो। आंबो उन्दैयाव सोलोंथाइया गोनांथि होनना सानामोन आरो।
औ बेदिनो आंबो सानामोन माने जेब्ला इदिनो फ्राय साननाय जायो।
औ
अब्लासो आङो सोलोंथाइखौ माने एसे जिउआव गोनांथि इदि होनना सानदोंमोन आरो दे दा समाव आरो
औ उम मानोना जोंना आथिखालाव गोबां सोलोंथाइयानो सोलोंथाइ गैयाबा माने खामानिफोरानो जानायखौ नुनो मोना आरो।
औ दा बादायलायनाय जुग नालाय सोलोंथाइसो फैखायो।
औ औ
दाथ' सोलोंथाइनि बागै आंनाव बेखिनियानो गुन दोङो बेखिनियानो रोंगौथि दं आरो ना
औ
दा नोंथाङा एसे मिथिबावगौ नामा?
आंथ' सोलोंथाइनि बागै एफाग्राब मोनथिलिया आंबो आंनि जिउनिफ्राय जा सोलोंथाइ मोनबोदों आं आंनि जिउआव जा सोलोंथाइ मोन दा आं बेफोरखौ नोंनो सेयार खालामबाय आरो आंनाव एफाग्राब रोंगौथि गैदिया।
औ
दे अब्ला न' नोंथां
औ टाइमाबो जाबाय जोंना।
औ
दे होमबालाय ना औ दे।